औ
हेल नोंथां औ
अह मा खामदों नोंथां
अह आं ओरैनो दङ दे नोंथाङालाय मा खालामदों
आंबो ओरैनो दङ दे दसे सम होनो हागोन ना ओ जायाखै जायाखै
औ
ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङा
औ ओ संबाय दङ जाथवाखै
अह मा ओंख्रि संखो
अह बहल ओंख्रि दे अब्ला नोंथाङा आयदानि सायाव बुंनायसा
अह अह अह ओ जो आङो आयदानि सायाव रायलाय ओ रायज्लायनो नागिरदों ओ खोथिया फोनाय एबा गायनाय।
औ औ औ।
औ दा ओं ओं। जागायनोसै नामा नोंथां?
औ दे जागाय जायो दे।
ओं खोथियाखौ माने जों ओ जेन'बा जेठ मासाव फोयो आरोना।
औ। नंगौ दे खोथियाखौथ' गिबियाव उम
औ।
खोथियाखौथ' गिबियाव दाय ओ थोंजोङै फोआ नङा अब्ला नोंथां।
ओं ओं आङोहाय ओं औ औ औ खोन्थानो औ।
सोरबा बायदिया न'नि माइखौ ओ फिसियो बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमो। सोरबा बायदिया बायनानै बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमो। आरो बे सोमनाय बेखौनो माइज्लि सोमनाय होनो आरो ना नोंथां।
औ औ माइलि होनो ओं माने ओ। जोंखौ माने जों फोनायनि सिगाङावनो जोङो सानसे नङाबा साननै फोनाय जायो आरोना। आरो जोङो आसु माइखौ जेट मासाव गायो आरो।
उम नंगौ औ औ मिथिगौ। दाथ' खोथियाखौथ' गिबियाव फोनायनि आगोल आगोल हालेवनानै लागोरनांगोन।
औ औ ओं जागायनायनि ओं सिगां जोङो खो थियाखौ बिदिनो ओ बेसे नांगौ बेखौ जोङो सुना लाग्रोबाय बेसे हिसाब खालामना लाबाय हिसाब खालामनानै जोङो जेन'बा बस्थायाव सोबाय बस्थखौ जो फा थो बस्थायाव सोबा मोजांसिन जायो आरोना फाथो बस्थायाव सोमना दोनबा। ओमफ्राय सिदोबै थागोन आरो मोजाङै सिगोन आरो माइया आरो जोङो इ माइखौ औ ओ हरसे नङाबा हरनै इदि सोमना दोनो आरो। उम ओं ओं ओं फुख्रियावनो बांसिन ओ सोमनाय जायो आरोना आरो जोङो जागायनायाव ओ जोङो दुब्लिखौ हालेवग्रोना लाब बाय खेबसे ओ खेबनै-खेबनै इदि हालेवना लाबाय जाहाथे ओम जाहाथे जोंनि हाया मोज मोजाङै रोजोब-रोजोबथों आरो ना।
औ
ओ बेनि उनाव जोङो दिनो सानसे एबा साननै सोमना दोननानै जोङो खोद माइलिखौ औ बोखांनानै जोङो इदिनो हा मोजाङाव फोरानबाय फोराननानै जों मोजाङै फेेनलानानै फोरानगोन आरो ना आरो फेनलानान दोननानै जोङो थास
थालिर बिलाइजों खोबनानै दोनो जाहाथे बेयो गाजा बेरो आरोना नोंथां ‌।
ओं जोङो इखौ थालिर बिलाइजोबो खोबना दोनो ओमफ्राय थास' बिलाइजोबो खोबना दोनो हायाव औ ओमफाय बेखौ जों ओ गाजा बेरनायनि थाखाय जोङो खौ सानसे साननै बिदि दोनो आरोना जाहाथे इयो ओ गाजा मोजां बेरथों आरो ‌।
ओ आरो बेनि उनाव खोथियाखौ बिदि माइलिखौ जेब्ला बिदि हायाव फोर ओ लखबनानै बिदि दोनथ'यो बिनि उनाव आरो खोथिया थिलियाव लानानै जेब्ला खोथिया थिलिया मोजाङै एवखांजायो अ ब्ला लाङो आरोना नोंथां।
ओं जों बेखौ लांनानै मोजाङै इदिनो फोबाय जेन'बा जोङो माइखौ माने ओ
माइलि
माइलिखौ माइलिखौ जोङो खोथो थिलियाव बिदिनो मोजाङै मोजां माने ओ खोथियाया रज'थो एबा खोथियाया मोजां जाथो जाहाते इयो जेबो फुनायाव खस्थ' मोनि
बेखौथ' बांसिन हौवा मानसिफोराखौ मावनाय नुयो नंगौना नोंथां आर दानियावथ' आर हिन्जाव आइजोफ्राबो बेखौ मावनाय जायो मानोना खोथिया फोनायल'आव जेबो खस्थ' जाया।
औ नंगौ ‌।
औ बेखौ माथ्र' खारायाव ला नानै ल' गार सोमनाय जायो गारनाय जायो ओम ओम दा बिनि उनाव खोथियाखौथ' फोखांनानै ओरैनो थाबाल' जाया नङा होनबा नोंथां। बेनि उनाव दाउ नायनांगोन औ मोसौ मोसा हाबदों नामा बेखौ नायनांगोन।
मोसौफोर हाबबा जोंनिया एसे माबा जाहैगोन आरोना
जेब्ला खोथिया फुनो सम जायो अब्लाना माने गोथौ गोथौ जेब्लाै मोसौ आगोना बे खोथियाया हाबो माइज्लिया अब्ला ना फुनो खस्थ' जायो नोंथां औ दानियाथ' आरो हाजो एरियाव मैदेर फैयो नङाब्ला नोंथां
नंगौ नंगौ
मैदेरा औ गाग्लिनानै थाङो।
औ बेयाव जोंनि आ खोथिया बिराद गाज्रि जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां आरो औ जेनेब्ला दिनै जुदि खोथिया फोदों अब्ला खोथियाया दा हराव माने सानाव फोदोंबा बा बेलासियाव फोदोंबा हराव जुदि अखा हायो। अलाना माने खोथियाया बुहुत गोजाव आरोना नोंथां। हाजों रोजोब थाथ'नो बहुद सम नांगौ नालाय माने अखा हायोब्ला बुहुद गोजावनानै खस्थ' जायो आरो
औ औ नंगौ।
खालामनानै ओ अखा दं गैया बेखौ नायनानै खो फोनांगौ आरो
जियानो लानांगौ जोङो ओम।
औ दाथ' खोथियाबोथ' गोबां रोखोमनि थागोन जेरै नोंथाङाबो मिथिखासै नङाअब्ला
औ नोंगौ औ मिथिखो दे।
जि
रनजित माइ आइजं हायथा औ माइब्रा जोसा बुहुद आरो माइ गोसोम बुहद रोखोमनि ओंखारबाय आरोना माइयाबो मानोना दानिया मोनसे रोखोमनिल' माइ जाया गोदोनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि माइ जाबोबाय दङ। दाथ' आरो बांसिन रोखोमनि माइ ओंखारबाय।
उम
गोसोमफोराबो बावाखै नङाबब्ला नोंथां।
औ नोंगौ ओंखारनाया बारा बावाखै माइ गोसोमनिया
बेनि उनावथ' आरो खोथियाखौथ' फोनानैबोल' जाला नायनांसिगोन आबोर खालामनांसिगोन बयबो सखा जागोन ना दाउस्रि जागोन बेखौ नायनांसिगोन आरो बिनि उनाव औ उम फोखांनायनि उनावथ' खोथिया जेब्ला देरो बेखौ सुबुंफोरा फिन फुफिननानै जेब्ला ओ माइ गायनो नि थाखाय सम जायो हालेवनानै औ दा बिनि उनाव खोथियाखौ फुखांनानै सोरबा बायदिया मा होनो खासिया जावैयो सोरबा बायदिया फुनानै थोंजोङै माइखौ गायखायो नङा ओमबा नोंथां सोरबा बायदिया खनले ख खनले मावनो बानानै दायरेग गायो थोंजोङै गायखायो सोरबा बायदि या आरो खनले ख खनले मावनायखौ जेबो सानाल' ह जाहाथे माइ गस एरो बिनि थाखायनो दायरेक माबा गायनाय जायो खासिया खोथिया गायनाय होनो जेखौ नोंथां औ नोंथाङा खासिया खोथिया गायहरबाय ना औ खासि खै सेट आरो बहुत गिदिर गिदिर गसा लानानै गायनांगौ जायो उम जेब्ला खासिया खोथियाखौ उम मास मोननैबा नै मास बा आधा मास देर मास से मासफोर दोननानै बिनि उनाव जेब्ला खो खोथिया फुनो सम जायो अब्लाना गोजौ गोजौ जायो आरो औ गिदिर गिदिर गसा जायो गोजौ गोजौ जायो बिनि उनाव बेखौ फिन फुफिननानै बेखौ फुनोब्लाथ' आरो दब्लायाव, दै सोनांगौ जायो अब अब्ला नोंथां बेयो गिदिर गिदिर,
होनांगौ जायो औ
दैयाव फुनानै आथिङाव बुयो, बेयो मानोना गोजौ गोजौ बेखौ आखाइयाव हुनो हायान अब्ला नोंथां,
नंगौ नंगौ आथिङाव बुंनांगौ नङाबा आखाइबा जोंना सायो आरोना औ,
बिनि उनाव खोथियाखौ फुखांनानै जेब्ला फुखांजोबो ज' ज' बयबो मिनि खुसि बे बेखौ मावनाय जायो लादां अब्ला नोंथां औ आइजोफोरा आरो दानियाथ' आइजोनि अनगा हौफोराबो खोथिया
औ दा दानिया बांसिन बांसिन जोंनि साइड नङाबाबो बेलेग साइड कि बिदिनो बांसिन, ओ बिदिनो हौवा एबा सेंग्राफोरखौसो बांसिन फुनाय नुयो आरो
नंगौ नोंथां औ सोरबा बायदिया बदल मावो फाला बद बदल मावो सोरबा बायदिया रां बेखौनो, हाजिरा मावनाय होनावल' बुंलां नोंथां,
औ नों नंगौ दे
हाजिरा मावो बिनि उनाव खोथियाखौ फुखांनानै जेब्ला बे खासिया खोथियाखौ फुखाङो अब्ला खासिया खोथियाखौथ' माने हास'यो नङाब्ला नोंथां बिजौ बिजौ, खौ एसे हास'नाय आं नुनो मोनदों खासिजों औ, हास'नानै गुसुं गुसुं एसे खालामो, आरो बियो बे बेथ' मोनसे गससा नङाब्ला नोंथां, गसाखौ औ बोख बोखा बोखा मोननै मोननै खोथियााजोंनो माने बेखौ गायनाय जायो आरो दोंनै दोंनै होनानैनो गायलाङो जाहाथे बेखौ बिनि थाखायसो खासिया खोथिया गायखादों ना अब्ला नोंथां,
ओं नंगौ
जानो लुबैनानैसो बिनि उनाव गाय ओ दोंनै दोंनै होबानो गसाया माने दोंसे गसायानो खैथा गसा एरो नङाब्ला आथां बेनिखायनो खासिया खोथियाखौ गायनाय जायो आरो ए बिनि नाव गायबाय गायनायावथ' बहुद रंजा खुसि बयबो मिनिया हाला हाला ओ बे बेयावथ' आरो मेथाइबो खननाय जायोमोन सिगांनि समाव अखां नायाव नायदाव नायदाव माइ गायनाय
औ खोनानो मोन दों आं बे मेथाइखौ खोनानो मोनदों आं
दा गायबाय आरो बिदिनो खोथिया फोनाय फुनाय गायनाय बेथ' मोनसे जे ओ फारि फारि खामानिखा नङाब्लादां बांसिनैथ' बेयो औ दैज्लां बो थोर जिहेथु दैज्ल बोथोराव अखा हायो दैनि खाल गैया न' लांदां औ नोंथाङाबोथ' खोथिया फुबाय माइ गायबाय नङाब्ला नोंथां औ नोंथाङाबो मोन्दांथि दंखायो मा मा खोथिया फुफेरखो मा रोखोमनि मा मुंनि नोंथाङा खिथानो हागोन ना
औ खोन्थानांगोन दे ओ रन्जितखौ मोनबाय आरोना आरो दाथ' गोदान बिदिनो माइ ओंखारो जुंगु बंगु होननाय औ बेखौबो खुनो मोनबाय अ दानिया इदि स' बिराद मानसि फोरा फैयोआनो
औ मोजां जायो ना
औ जायो जायो बिदिनो ओ जोंना माइआ बाराद्राय जायो आरो जोंना जुंगु बुंगु गायबाथाय आरो खोनानो मोनदोंखि ओ जोंनि बे माइआ एसे माबायो आरोना ओ गिलिर
रो औ
एरो आरो ओं
जोंनिथिंथ' जोंहा जे न'आव जेसेबां गायो एरिया माइ गायो आरो गामियावबो एरिया रनजित बेफोरखौ गायनाय जायो
ओं
एरिया माइखौ संनायाव गरसेनिफ्राय गरनै जानाय थाइसेनिफ्राय थाइनै जानाय होननानै मानिनानै लायो एरिया माइआ ए एरिया माइखौ माइरंखौ एरिया होननानै मिथिनाय जायो नोंगौना नोंथां
उम
औ
ओ दे उम
गायनायनि उनाव माइखौ हानांगोन जे ब्ला मोनो हाखांनानै मारा होगोन सोरबाया मारा हो खांनानै जेब्ला माइ जायो माइ जायो बिनि उनाव बेखौ फोरानो फोराननानै मिलाव लाङो सोरबा बायदिया उवाल गाहेन आव देयो गोदोनिफ्रायथ' उवाल गाहैावनो
गोदोनिफ्रायनो बिदिनो देबोबाय उम
औ दाबो सोरआबायदि उवालाव देयो आरो गुबुनफोरा खम समनि गेजेराव मावनो लुबैनानै मिलाव लाङो जिहेथु मेसिन दङ मिलाव उम बेखौ मिल होनो आरो लांनानै माइरं जाबाय ओंखाम बिनिफ्राय उनाव माइरंखौ जेब्ला संबाय बेनि उनाव ओंखाम जाबाय बिदिनो आरो मोनसे मोनसे फारि फारियै जायो आरो नों
ओं जायो ओं दे नोंथां होमबा समाबो जाबाय उम दे दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ